औ नोंथाङा फ्रि दङ
औ दङ नोंथां
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ आयदायानो जादों नोंथां जौ
औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जौखौ माबोरै सङो मा मायाव बा बाहायनाय नुयो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
ओ जोंनो जौ संनो थाखाय गिबियावनो माइरंनि गोनां जायो औ माइरंजों लोगोसे जौ संनो थाखाय एमावनिबो गोनां जायो
ओ एमावखौ गि बियावनो देनानै लाग्रोनाय जायो एमाव देनो थाखाय माइरंनि गोनांथि जायो लोगोसे मोखोना बिबार खान्थाल बिलाइ खुसेर बिलाइ बिनिफ्राय दैगुन राखेब बिलाइ बेफोरनि गोनां जायो
औ
ओ बेबायदि ओमफ्राय माइरंखौ सोमनानै लायो सोमनानै माइरंङा रुइबाथाय बेखौ ओ दैनिफ्राय सुखांनानै एसे फोराननानै लायो बेनि उनाव बे बिलाइफोरखौ होनानै माइरंखौ देनाय जायो देखांनायनि उनाव बेखौ सान्द्रिजों सालिनानै जि गुन्दै
औ
आलादा खालामनाय जायो। गुन्दैखौ दाबोरफोराव लखबना लानानै ओ बेयाव दै एसे होनानै बेखौ ओ लारु बायदि फिसा फिसा बानायनानै लानाय जायो।
औ
बिदि बानायखांनायनि उनाव बियाव ओ सिगांनि जि एमाव बो राय थाखानाय बेखौ बे लारू बायदि दानायाव एसे एसे सिुफ्रनानै सारनानै होनाय जायो। बेनि उनाव बिखौ सान्द्रि एबा संग्रायफोराव दोननानै जिजों खोबहाबनानै दोननाय जायो ओ सानबा नङाबा स्नि सान बेफोर बायदिसोनि थाखाय
बेबायदियैनो एमावा जायो आरो बेनि उनाव जुमाय खौ संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ सुनानै बे ओ थौआव दै होनानै ओ माइरंखौ संनानै लाग्रोनाय जायो। संखांनायनि उनाव मोननाय माइरंखौ प्लास्टिक नङाबा थालिर बिलाइ बायदिफोराव एरननानै बेखौ गुवारै फुवारनानै गुसु बानायनानै लाग्रोनाय जायो
औ
बिनि उनाव ओ जेब्ला माइरङा गुसु जागोन अब्ला ओ बानायनानै लाखानाय एमावखौ ओ सिफ्रुनानै बेखौ माइरंआव लगायनानै लागोन
ओ माइरंखौ माइरंनि जखाखौ नायनानै एमावखौ होनाय जायो आरोना।
औ
नङाब्लाथ' माइरङा एसेल' जानानै एमावखौ बुरजा होयोब्लाथाय ओ जो माया मोजां जानाय नङा आरो बिनि थाखायनो ओ एमावखौ होखांनानै जुमायखौ हरसे नङाबा हरनै बेफोर बायदिनि थाखाय जि जायगायाव ओ एमावखौ फोनदोंमोन बे जायगायावनो फवारनानैनो दोननाय जायो आरोना।
औ
बेनि उनाव हरनै नङा ब्ला हरथामसो जाबाथाय बेखौ थौ नोङाबा ओ जौ दु बेफोर बायदियाव ओ सोनानै दोननाय जायो। बिदिनो सोनानै ओ सोरबाया सप्तासेजों लोङो सोरबाया मास मोनसेजों लोङो बियो गाव गाव लोंनायनि सायावसो सोनारो आरोना।
औ।
ओ जुमायखौ जुमाया मोननै। बै खोनसे संगासेयानो मोनसेया मावनानै लोंजायो। जि जुमाय संदोंमोन बिखौ ओ बिनि रोसिखौ लोंखांनायनि उ उनाव बैनि अफ्रिखौ दैजों होनानै
बेनि सायाव माखासे आगजुफोर दंदेरो जायखौ फायला थौ बे बेफोरबायदिखौ सायाव होनानै बे जुमायखौ मावनाय जायो आरोना।
औ।
मावनानै बे सिङाव खफ' जानानै ओंखारबोनाय जि जुमायनि। रोसि बियो दै बायदि आरोना बिखौ लोंनाय जायो। बिखौ सेरेब होननानै बुङो। जुमायाथ' गोबां रोखोमनि संजायो जेरै। खोरदैनि जुमाय संजायो। खान्थालनि जुमाय संजायो आमलायनि जुमाय संजायो जुमायखौ जोंनिथिं। सावरि बादालि जानाय हाबा पस सोरबा आलासिफोर फैनाय बेफोरबायदियाव बाहायो।
औ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिथिं माबायदि सङो आरो माबायदि बाहाय। बाहायो।
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जि सिङावनो फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलखैबो संनायखौ नुनो मोनो नोंथां बिदि संनायनि बागै आगै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना सिगाङावनो माइरंनि गोनांथि जाग्रोयो बे माइरंखौ जोंनिखै खायसे खायसेया जि बाजारनि मोननै माइरं बेफोरखौ बायो आरो खायसेया। न'निनो जि माइरं बेखौ बाहायो गोदोनि समाव जोंना जौखौ एंखुरजों बांसिन संनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय जोंनि ओनसोलखै दा। गोदोनि बायदि एंखुरजों संनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां
औ नोंथां।
न'नि माइरं आरो नङाब्ला बाजारनि माइरं बेफोरखौनो नांगौसेबां जखानि लानानै सिगाङावनो संग्रोयो बिदिनो संखांनायनि उनाव जोंना बाजारनि प्लास्टिक नङाबा जि न'निनो थालिर बिलाइ बेफोराव एर'नो। बेफोराव एरनाना जेब्ला। बे सिगाङावनो संना लाखानाय माइरंआ गुसु जायो अब्ला जोंना एमाव होनांगौ एमाव खौबो जोंना देफ्लेना लानानै एसे एसे दै सारसो सारसो लगायनानै फोननांगौ।
औ।
फोनखांनायनि उनाव जोंना थालिर बिलाइ नङाबा जि सिगावनो प्लास्टिक होदोंमोन बेजोंनो खोबना दोनफिनो बिदिनो हरनै हरनै हरथाम खोबना दोनखांनायनि उनाव जोंना जौ गिसि। नि महरा मोनो जौ गिसि महर होनायाव जोंना बे सिगाङावनो खोमना दोननायनिफ्राय थौ नङाबा बाल्थिं। थिं गिदिर बेफोराव सोखांना दोनो सोखांना दोनखांनायनि उनाव रोसि जाहोनो थाखाय दै होनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
मानो होनोब्ला जोंनाथ' रोसि जायोबा दैनि गोनांथि जाथारो
औ
बिदिनो जौखौ जोङो जौ गिसिनि अनगायैबो जौ गोरान बेखौबो मोननो हायो बे सिगाङावनो सोखांना ला बेनिफ्रायनो मावोब्ला जोंना जौ गोराननि महरा मोनो जौ गोरानखौ मावनायाव जोंना ओ थौ फायला बिदिनो हानि दो बेफोरनि गोनांथि जायो। आरो बे जौ गोरान मावनायाव जोंना मोननै रोखोमनि थाबावो मोनसेया बाहेराजों दिहुननाय आरो मोनसेया सिङावनो जौ गोदानखौ दिहुननाय बाहेराजों दिहुनायाव जोंना बथलनि गोनांथि जायो पाइपनि गोनांथि जायो आरो नोंथां आरो सिंजों जों जौ गोरानखौ दिहुनोबा हानिदो आरो फाइलियाथ' गोनांथार जाखायो आरो साथायाव ओ साथारावथ' जोंना दै होनो थाखाय दुंखांनायनि थाखाय मोनसे दोआ थाखाबावो बिदिनो जोंनि ओनसोलखो बेफोर आगजुफोरखौ बाहायनानै जौ गोरान जौ गिसि बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां
औ नोंथां
जोंनिखाय माइब्रानि जौ आमलाइनि जौ बिदिनो गावबा गाव सुबिदा नायनानै गावबा गाव मोजां मोननायखौ नायनानै संनायखौ नुबोगासिनो दं। खायसे खायसेया बैसागोआव लोंनो थाखाय माइब्रानि जौ बेफोरखौनो संगासिनो दं माइब्रानि जौ संनायाव जोंना बे सिगाङावनो जि न'निनो माइरं बाजारनि माइरं बेफोरजों संनाय बायदि एखे रोखोमनि जायो मानो होनोब्ला बेफोरबोथ' माइरंनो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
बेनि अनगायैबो आमलाायनि जौ होनोब्ला जोंना आमलाइखौ बयाम नङाबा प्लास्टिकनि बाल्थिं बेफोराव सोमना दोननांगौ सिनि होनानै बिदिनो गोबाव सम सोमना दोनखांनायनि उनावनो जोंना जौनि महरा लायो। जौनि बाहायनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै हाबा खेराइ बिदिनो पस सावरि बादालि बेफोरावबो बाहायनायखौ नुबोगा सिनो दं बिदिनो हाबानि फार से बुंनो थाङोब्ला हाबानि खामानि मावनाय बन सिननाय रायजो राजाफोरखौ बुजायनाय जाहोनाय बेफोराव एफा एनै लोंहोनाय एबा बाहायनायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां आरो बेफोरनि अनगायैबो खायसे खायसेया रां खावरिनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बांसिन आइजोफोरानो जौ फाननानै न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांनो फानबोगासिनो दं।
औ
मानोना गोबाङानो जोंना रांखावरिनि जेंनाजों भुगिनांनानै दं नालाय नोंथां बिनि थाखायनो बांसिन आइजोफोरा जोंनि ओनसोलखै जौ फाननानै गावनि न'खरखौ बेंगासिनो दं। बिनि अनगायैबो मागो बैसागो समावबो जोंनि ओनसोलखै गोबाङानो गोबां रोखोमनि जौ संनानै रंजानाय बाजानायाव बा हायबोगासिनो दं
औ
मागोनि समाव बैसागोनि समावथ' जोंना रंजानाय बाजानाय दिन हिसाबै बय बो लोंखायो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेफोरनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै गोबांङानो गोबां गावनि रोखोमनि सुबिदा नायनानै गावनि मोजां मोननायखौ नायनानै जौ बाहायनायखौ जोंनि ओनसोलखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा
औ नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ
औ